हेल'
औ हेल' नोंथां खोनादों ना औ औ खोनादों नोंथां। औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन आरोना। ओ नोंथाङा फ्रि दंथ'योबा नोंथांजों बे आयदानि सायाव सावरायजागोन ना नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
औ-औ आयदायानो जाहैदों जोंना मागो दमासि।
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ जोंनिया मा होनो? दमासि बा मागोआ जोंना मा होनो बर'फोरनि मोनसे आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो नङा होमबा नोंथां? जोंनिया मा होनो बर बर'फोरा मोनसे मा होनो? आबाद मावनानै जाग्रा हालि नङा होमबा बे जेब्ला जोंना मा होनो? दैज्लां बोथोराव जोंना माइ आबादफोरखौ मावखांनानै मा होनो जेब्ला न'आव थिखोनानै बा थिसनखांनानै लाजोबो न' बाख्रिफोराव होमबा जोंना मा होनो बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरोना जोंना ओमफ्राय बे फोरबोखौ खुंनायनि सम जोंनिया मा होनो पुष दाननि जोबथा हरनिफ्रायनो जोंना मा होनो मागो दाननि गिबि सानखौ? ओमफ्राय मागो दाननि गिबिसिननिफ्राय जोंना मा? सानथाम सानब्रैहालागै जोंना मागोफोरबोआ जायो नङा होमबा नोंथां? बे मा होनो जोंना पुष मासनि जोबनायनिफ्राय जोंना ओमफ्राय माग मासावबो जायोना। बे मोननै दाननि गेजेराव जानायखाय बेखौ मा होनो? असमियाफ्रा बेखौ दमाहिबा मा होनो दमासि होननानैबो बुङो नङा होमबा नोंथां? ओमफ्राय जोंनिया मा होनो?
बेबायदिनो मा होनो? जोंना बर'फोराव मा होनो मा दानाव जानायखाय बेखौ जोंना बर'फ्रा मागो होननानै बुङो आरोना। जोंना बेयाव जोंना मागो फोरबोआव जोंना बायदि रोखोमनि फिथा सिथाव फिथा हासुं बा लारुफोर जानाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
जोंना बे मा होनो पुष दाननि जोबथा बा मा होनो बे जोबथा सानखौ जोंना संक्रान्थिबो बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां? बेखौ जोंना बे संख्रान्थि खालि जोंना बयबो मा होनो आइजोफोरा न'आव मा होनो जोंना मा होनो। माइरं सोमनानै दोनखायो नङा होमबा नोंथां गुरै जानायनि थाखाय बे माइरंखौ जोंना जेब्ला माइब्रा माइरंआ गुरै जागोनबा जोंना फिथानि थाखाय जोंना मा जोसा माइरंफोर नङाबा गुबुनाइरंफोर सोमनानै दोननाय जायो नङा होमबा नोंथां जेब्ला बे माइरं रंआ जोंना रुयगोन होनब्ला जोंना मा बेखौ जोंना गुन्दै देनाय जायो नङा होमबा नोंथां। उवाल गायहेन जेनबा सोरनिबा सोरनिजोंबा दिंखिजों दानियाथ' बे मा दा बे गोदान मुगानि माखासे गुन्दै देग्रा आगजुफोर ओंखारबाय नङा होमबा। फोरफोरजोंबो जोंना दाना देयो उवाल गायहेन गैयै सुबुंफोरा। बेबायदिनो जोंना फिथानि मा होनो सिथाव लारु एन्थाब बेफोर बायदि जायो नङा होमबा नोंथां मागो
औ औ।
ओमफ्राय सोरबा सोरबा मा होनो जोंनिया बे माइब्रा माइरंजों जोंना मा बेखौ एवनानै जोंना सौराइ गोरानबो बानायनाय जायो नङा होनबा नोंथां आरो सोरबा सोरबा जोंना बे मा होनो सौरायाइ गोरानखौ मा होनो फिथर बा लादुरा बानायनानैबो बायनायबो जों नुयो। आरो सोरबा सोरबा मा होनो माइब्रा माइरंनि मा होनो जेनेबा सौराइ जेनेबा देयालासिनोबो हमनानै जायो नङा होमबा माइ नोंथां।
औ औ।
ओमफ्राय जोंना फिथा हासुबो बानायनाय जायो ओमफ्राय जोंना बे संक्रान्तिखालि बे देनानै सावनाय फिथाफोरखौ जोंना मा मानसिया जोंना जाया आरोना जोंना मा सिगाङावनो जोंना मोसौ-मैसोफोरनो जाहोग्रानाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ।
मोसौ-मैसोआसो जोंनि आबाद मावनायाव मा होनो हेफाजाब होयो नों बेनिखायनो जोंना मा मोसौ-मैसोफोरनो आरो जोंनिया सिबिं, सबाइ, दालि लागाय लाथायो मा होनो रुनानैबो मोसौनो जाहोनाय नेम दंनो आरोना जोंना
औ।
दारिमिननि अनगायैबो जोंनिया मा जोंना बे संक्रान्तिखालिनि एवनाय जाग्रा फिथा-सिथावफोरखौ जोंनिया मा जोंना बाथौ बोराइ सिबियो नङा होमबा जोंना बर' फोरा ओमफ्राय बाथौ बोराइनो नङाबा जोंना न'खरनि माखासे जेन'बा सोरबा थैनानै थांनायफोरनि मुङै बावनाय जायो आरो ना। बेबायदिनो ओमफ्राय मा होनो जोंना संक्रान्तिया बेबादि जोबलांबाय नङा होमबा नोंथां जोंना ओमफ्राय अखानायैफोरनि जोंना मा जायो मागोनि गिबि सानाव मा जायो जोंना न'खरनि बयबो मानसिफ्रा मा दुगैस्रां-लोबस्रां खालामो नङा होमबा नोंथां। ओमफ्राय जोंना मा फोथायनाय दंमोन जे जेनेबा सान ओंखारनायनि सिगाङावनो जेनेबा मोना मा होनो सोरांसि सोरांसियावनो दुगैनांगौ होननानै फोथायो नङा होमबा नोंथां जोंना बे जुदि जोंना बे मागोनि गिबि दानखौ खालि मा होनो दुगैनायखौ नुयोब्ला दाखा सिला नुबा जोंना मा बादुला जायो होननानै फोथायनाय नेमबो दं नङा होमबा। आरो जोंना बे मागोनि गुसु बोथोराव जेनेबा सोरांसि सोरांसियाव दुगैनानै जोंना मा बेलांगुर जोंना बेलांगुर सावनाय फुजा दंना जोंना मागोआव बे बेलांगुरनि अर सायब्ला जोंना मोदगिरा जानाय बा नोरजिया जानायफोरा मा होनो राखाङो होननानै फोथायनाय दङ' आरो ना। आरो जोंना बे मागो फोरबोआव मा जोंना मा होनो बाख्रिनि सोरगिदिं इन्जुराव जोंना गोबोरखि गोथां लिरनाय हुदा दं नङा होनोमबा नोंथां।
औ औ।
जोंना बे हाबाखौ मा होनो मागोनि गिबि मा होनो
गिबि सानखालिनि मावनाय जायो आरोना जेनेबा बेखौ सोरांसि सोरांसियाव सान ओंखारनायनि सिगाङावनो खालामनाय जायो आरोना ओमफ्राय जोंना बेबायदि खालामोब्ला जोंना मा फोथायनाय दङ' जोंनिया जोंना बिमा मायनावबा जोंना धोननि मा होनोाय नङा होनोमबा बेयो बिमा मायनावा लोखिया बेखौ मा होनो जोंना बे? बाख्रिनिफ्राय ओंखारलाङाबा जोंना जोंनि गावबा गावनि न'आवनो थायो होननानै फोथायो आरोना ओमफाय बेबायदि खालामखांनायनि उनाव जोंना मा बे साननिफ्राय जोंना मा दानसे अखाफोर गारसे जोंना मा माइफोरखौ हाना आरोना बाख्रिबा न'फोरनिफ्राय जेराव दोनदों बेनिफ्राय आरो ना ओमफ्राय जोंना मा होनो बेनि अनगायैबो जोंना मागोआव जोंना बेलांगुर सावनाया मोनसे जोबोद गोनांथार आयदा नङा होमबा नोंथां? जोंना बे मागो बा दमासियाव बेलागुर नो थाखाय जोंना गोबां साननिफ्रायनो मा खालामो जोंना बुरजाखौ हमोना जिगाबफोरखौ जेनेबा राजा रानि लावखार बिनि सानथ्रिफोरबो खुंलायो नङा होमबा नोंथां? बेनि थाखाय जोंना गोबां मा होनो माइ जिगा बा नाराफोर नांगौ जायोना बेनि थाखाय जोंना दालाय जोंना गामिनि मा होनो सेंग्राफोर बा हौवाफ्रा ओमफ्राय मा होनो सिगां समाव मा खालामो मोननो लाउखारबो थायोमोन ना जोंना लावखारफोरासो बे मा होनो हाबाखौ खालामोन जों बेखौ मा लावखार ओंखाम होननानै बुङोमोन आरोना लावखार ओंखाम जानायबो होननानै बुङोमोन मानो होनबा बेयाव जोंना बेदर फोरबो जानाय जायोना बेदर जौ ओंखाम ओमफ्राय
जोंना बे बेलागुर खुंनाय बिजौयावनो मा औवा गायनानै लाग्रो नङा होमबा नोंथां बे औवानि गेजेराव जोंना मा नारा बे माइ नारा बिफांखौ माइ हाखांनायनिखौ बेखौ हानानै लाबोयोमोन नङाबा जोंना मा जिगाबफोरजों मा बेखौ जोंना मोजाङै गासो गासो जों नामा बेलागुरखुंनाय जायो आरो ना आरो जोंना मा जोंना बेरगुरा जाहाथे जोंना मोजाङै सावब्लानो खामो बेनि थाखाय जोंना मा मा होनो जोंना बेलागुर सायाव जोंना मा थालिर बिलाइ गोहानबो हो फादेरनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथा आरो जोंनिया मा होनो औवाया गोरान होआ जोंना औवाखौ जोंना गोथां गोथां होनाय जायो आरोना। बेबायदिनो जोंना मा होनो आरो जोंना मा होनो बेबायदि जेब्ला मा होनो बेलाग सावनानै मा होनो दुगैस्रां लोस्रां खालामनानै जोंना मा होनो बोर बियोब्ला जोंना मा जोंना गासिबो मा होनो जोंनि हास्थायनायफ्रा जाफुङो होननानै फोथायनाय नेमबो दं नङा होमबा नोंथां? जोंना बेबायदिनो मा होनो बेलागुर सावनायनिफ्राय उननिफ्राय मा होनो फुंनिफ्राय जोंना जा गायनानै सानथाम सानब्रैहालागै जोंना बर'फोरा मागो फोरबोखौ फालिनाय नङा होमबा नोंथां? बिदिनो बयबो मानसिफ्रा न' न' थांलायनानै बेनाव बेनाव मा होनो न'खर न'खर जोंना फिथा लारु सिथाव सौरायफोर मा होनो जालाय लायो आरोना आरो बेनि अनगायै जोंना जौ बेदर जानाय लोंनायजों मा होनो गामिफ्राव जोबोर मा होनो रंजा बागै जोंना मागो फोरबोखौ खुंलाङो नङा होमबा नोंथाङो आरो जोंना बोसोरफ्रामबो सावनाय जायो आरो ना बेखौ फोरबो हिसाबै अब्ला नोंथाङाबो एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां। औ जोंनाथ' अ बर' सुबुंफोरा मागो दमासि फालिनाय होनोब्लाथ' अ जोंना मागो दमासि होनोब्ला जोंना जोबोद जानाय लोंनायनि बा जाखावनायनि फोरबो आरो ना बेबायदिनो ओ जोंना मागो दमासि खौ माबादियै हाय फालियो होनोब्लाथ' ओ जोंना गिबि दिनखालिनो बेबायदिनो ओ जेनेबा माइरंफोरखौ सोमनानै दोननाय जायो आरो ना फिथा गुन्दै देनो थाखाय बेबायदिनो जोंना बायदि रोखोमनि फिथा सावनो थाखाय बायदि रोखोमनि माइरंफोर लाबोनानै एबा न'आवनो ओ माइ गायनानै ओ दोनखानाय जेरैहाय जोंहा माइब्रा माइरं बिदिहायनो जोसा आरो बायदि रोखोमनि ओ फिथा सावनो थाखाय गोबां माइरंफोरखौबो जोंना बाजारफोरनिफ्राय लाबोनाय जायो आरो ना न'फोराव गैयाब्ला बेबायदिनो बे माइरंखौ जोङो सोमना दोननानै सानसे हालागै सोमना दोनना एसे गुरै जायोब्ला बेखौ जोङो बा दाबोरफोराव एबा खादाफोराव जों बेखौ बोखांना दोननाय जायो बा दैया रानथ'नो थाखाय बा बेबायदिनो बेनि दैखौ जोङो फसरनानै बिदि राननो थाखाय जों सान्दुंआव फोरानना होनाय जायो आरो बेबायदिनो बे एसे रानोब्ला जों बेखौ देंखि एबा उलारफोराव मोजाङैनो गुन्दै खालामनाय एबा देनानै गुन्दै खालामनाय लाना जायो आरो ना आरो बेनि अनगायैबो जोंना आथिखालावथ' जों नुनो मोनो गोबां मेसिन जों जोंना बिदिनो गुन्दै खालामनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोंना ओ देंखि एबा देनायानो साबसिनसिन जायो आरोना मेचिनफोराव देरबा बेनि आदथाया गैया जायो आरो बिदिनो जोंना बेफोर फिथाफोरखौ जों मानसिफोरा जायैनि सिगांनो जोंना बेखौ गोथिसे बावनाय होनना बुङो बेखौ जोङो जेबो सिबिं एबा नारेंखल बा सिनिफोर होआलासे जों बेखौ फिथाखौ सावग्रोनानै जोङो गोथोसे बावग्रोनना दोननाय जायो जेरैहाय जोंना थैनानै थांनाय आबै आबौ बा आयं मोननि थाखाय जों बेखौ बावग्रोना दोननाय जायो आरोना आरो बेनि अखानायैनायनिफ्राय जोंना ओ जों सुबुंफोरा जानाय जायो आरो फिथाइखो जोंना फिथा सावनो थाखाय बे फिथायाव होनो थाखाय जोंना गुरु मेथाय आरो बेबायदिनो खुसेरनि मोननाय मिथाय गुरु आरो बिदिनो जोंना सिबिं आरो बिदिनो जोंना नारिखल आरो बिदिनो जोंना सिनि बायदिफोरखौ होनानै जोङो फिथाखौ सावनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंना मा होनो जोंना बेनि अखा नायैनिफ्राय जोंना भेलागुर सावनाय जायो आरो बे फेलागुर सावनाया जोंना मागो दानावनो जायो आरो ना आरो बे बेलागुर सावनायखौ जोङो सावथारनांगौ होननानै जोङो फोर फोथायनाय दोङो आरो जोंहा गोदोनिफ्रायनो बेबायदि फेलाखौ लुनानै बा जिगाब एबा बेबायदिनो नाराफोर हानानै जोङो बेखौ न' फिसा बेफोरबायदि माइहुं बायदि बानायनानै जों बेखौ ओ सावनायखौ जोङो न'खर न'खर नुनो मोनो आरो जोंना गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दोङो जि जोंना फेलागुर सावथारनांगो आरो बेबायदिनो जोंना मागो दमासि होनोब्लाथ' जोंना जोबोद जानाय फोरबो नालाय बेनिखायनो जोंना न'खर न'खरनो अमा फिसिना दोननाय जायो एबा ओ गामि ओनसोलफोराव जोंना लोगो नांनानै न'खरसे न'खरनै लोगो नांनानै ओ जोङो बेबायदिनो जेनेबा लोगो नांना अमा फिसिनानै अमा बुथारलायनानै बा अमा देरथारना जालायनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंना गामि गामि बा न'खर न'खर बोयो बैसानाव बोयो बैसानाव बिदिसिनो लावखार खाना जानायखौ जों नुनो मोनलायो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंना अमा बेदर होनोब्ला रजुना बर' सुबुंफोरनि बेयो मोनसे खायद' बेबायदिसिना रायजो राजाफोराबो जमा नांनानै बा बिदिनो अमा फिसिलायनानै जानायफोरखौ जोङो मागो दमासिफोराव जोङो बांसिनैहाय नुनो मोनो आरो होमबा नोंथां जोंना समाबो जायाखै नङा समाबो जाबाय होमबा नोंथाङा जोंनि सावरायनाय गेजसेनो लाखिथ'नोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोन्थों औ।